हेल'
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा दासान्दि ओ सम दङ'ब्ला आंजों माननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां औ आङो दाथ' फ्रियानो दङ' ओरैनोसो दंखायो आङो सावरायनो हागोन दे नोंथां
औ नोंथांजों आङो ओ जानबुंनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन
अ जागोन बि थां बिदिब्लाथ' बियो जोबोद मोजां आयदा नङा होमबा ओ दा सावरायजेननो हासिगोन नामा नोंथां?
औ
औ बिदिब्ला आङो जागायनोसै नामा?
औ जागायदो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां ओ जानबुंखौथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा जानबुं माने जे मबाइल फन ओ जों बयनिबो आखाइ आखाइ थानाय जायजों जोङो ओ दसे समनि गेजेरावनो माने आखाइनिफ्राय बरननानै माखासे नाम्बारखौ थुनाय लोगो लोगोनो गुबुन मोनसे जायगानि गुबुन मोनसे जायगासिम ओ लगे लगे खौरांखौ लालायनो हालायनाय मोनसे ओ दाजेम नङा होमबा जायखौ जों डिभाइस होनो इंराजियाव बेनो जाहैबाय मबाइल फन। औ दा मबाइल फना एक्सुलि जोंनि जिउआवहाय ओ दासिमाव मा मा ओ हेफाजाब होदों आरो माबोरै गोहोम खोख्लैदों बेफोरखौबो जोङो बे आइदानि सायाव एसे सावरायलायनोसै बिदिब्ला नोंथां दा औ मबाइल फन होनना बुङोब्ला माबोरै फैजेना जों बेखौ एसे सावरायनोसै आरो। मबाइल फनाथ' सिगांथारावहाय जोङो ओ नुनो थाङामोन बुंनो थाङोब्ला गोदोथारावहाय मा जोङो टेलिफन होननायखौसो खोनायोमोन नङा होमबा नोंथां मबाइल फन फैनायनि सिगां औ। दा टेलिफनखौ जोङो ओ माब्ला जागायजेना बा सोर दिहुना होनना मिथियो बुङोब्लाथ' मोनथिखायो जाहैबाय। ओ जोङो मबाइल फनखौहाय जिदाइनजौ स्निजिद' मायथाइयाव आलेकजेन्डार ग्राहाम बेल होननाय सासे ओ इन्जिनियारा दिहुनदोंमोन नङा होमबा नोंथां? जायखौ जोङो खोनाखायो आरो मोनथिगौबो दा बे टेलिफन दिहुननायनि उननिफ्रायनो मानसिनि जिउआ ओरैबायदि माने गोरलै जाबोदोंमोन आरो माखासे हाबा फारिफोरावहाय जेरै गोदोनि दिनावहाय जों नुयो ओ सासे सुबुङा जुदि दिल्लिफोरनिफ्राय जुदि जोंनि आसामाव माबा मोनसे खौरां दैथायहरनांगौब्ला बियो
औ।
हयथ' सोरखौबा थिनहरनांगौ आरो माबा मोनसे लिरनानै बा गावनो खुद फैनानै खोन्थानांगौ जायोमोन नङा होमबा? एफा गोजानबाबो। नाथाय ओ दानि जुगावथ' बिनि उल्था जाहैबाय नङा होमबा ओ फैनाङाबो दैथायहरनाङाबो जायगायावनो थानानै ओ डाइरेक्ट थुबानो नाम्बार थुनाय लोगो लोगो सोरनो हरनो गोसो बेखौ जोङो न'नि सिंनिफ्रायनो गोसोबायदि गावनि पकेटनिफ्रायनो हासै आरो। दा बै समावहाय गोबां जेंनाफोर नुजायोमोन आरो जेब्ला मबाइल फन आरो टेलिफन बेफोर ओंखारथ'वाखैमोन। बे समावहाय मानसिफ्रा मा खालामोमोन माबा मोनसे सोरनोबा खौरां हरनो गोनांबा बियो लेखा बिलाइयाव लिरनानै बेखौ लाइजाम हिसाबै बिदिनो पस्ट अफिसनि गेजेरजों बा माबा मोनसे सोरनिबा खौरां दैथायगिरिफोरनि गेजेरजों हरोमोन आरो नङा होमबा नोंथां? बियो सासे सुबुंनिफ्राय गुबुन सासे सुबुंनिसिम सहैनो खमावबो से दान नै दान थाम नै दान आरो एखमबा समाव बोसोरसिमहालागैबो लानायनि माखासे ओ खौरांफोरा सहै सहैनो बिराद थाइम लायोमोन आरो दा बेबायदि जायो ब्ला मा जायो माखासे जेंनाफोरा थाब सुस्रांजायामोन। बिदिनो नोङो माबा मोनसे जेंना जादों बेखौ थाब सुस्रांनांगौबा बे खौ सुस्रांनो हायामोन आरो मानोना ओ बियो सहैनोनो गोबाव थाइम लायो नालाय खौराङा। मा लिरना हरदों हराखै मा खबर। बियो सहैनोनो बिराद थाइम लायो नालाय बिनि फिननाय होनायाबो थाइम लायोमोन आरो दा बै फोर जेंनाफ्रा गोदोनि दिनाव नुजायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बेबायदि नंला आरो। बे जेब्लानिफ्राय टेलिफन ओंखारदों बै समनिफ्रायनो गोबां सोलायनायखौ जों नुबाय। बिनि गेजेरजों जोङो नाम्बार थुग्रो मोना सोरनो रायज्लायनो बेखौ गोसोबायदि रायलायनो हायो आरो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय फैयै फैयै फैनानै जोंना बे जानबुं जाय जों जोङो मबाइल फन नङा होमबा बेखौहाय जिगुजौ स्नि जि थाम मायथाइयावहाय ओ मार्टिन कुपार होननाय सासे साइन्टिस्टआ दिहुननायनि उनाव बा इन्जिनियारा दिहुननायनि उनावहाय ओ मुलुगा ओरैबायादि गोरलै जालांबाय थारमानि जोङो गावनि पखेटआवनो लानानै बेरायनो हानाय बा जेखि जाया जेरावखि थाङा मानो बेगफ्राव बेबायदि लानानै बेरायनानै मबाइल जानि जों जे सावरायबाय थानाय रायज्लायनाय मबाइल बेखौ दिहुननाय जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
दा म जोंथ' मिथिखागौ ओ मबाइल फना जोंनो मा मा हेफाजाब होदों। जोङो दा नों गोबां गोजान जायगायाव दं आंनिफ्राय आं बाव दङ नाथाय जों सानैजों ओ एखेबारे मिनिट टु मिनिटआवनो गोसो बायदि रायलायनो हागासिनो दङ नङा होमबा नोंथां। नोंनि खौरांखौ आं लानो हागासिनो दं आंनि खौरांखौ नों लानो हागासिनो दं दा बेबायदि गोजाननिफ्राय गोजान। थायोब्लाबो एखेबारे सेकेण्डनि गेजरावनो जोङो मा खौरां हरनो गोसो बेखौ हरनो हायो नङा होनबा नोंथां। जोङो ओ लगे लगे सिफिनिफ्राय बरननानै जायजों रायज्लायनो बेनो दाइल खालामबानो बियो लगे लगे नांहैबानो जों रायज्लायनो हायो आरो माने नेट वार्क आरो इन्टारनेट थाबानाय जाजोब्बाय आरो खामानिया ओ। मबाइल दिहुनखांनायनि उनाव इन्टारनेटबो फैदोंमोन नङा होनबा नोंथां इन्टारनेट फैनाय लोगो मा जाखो जोङो नैबे दानि जे गोसोबायदि ससियेल मिडिया नायनो हानाय। डाटा बेफोरखौ सोनानै जोङो गोसोबायदि फेस टु फेस रायज्लायनोबो हानाय दाना। मबाइलावहाय गुन दंसै आरो माने जों दुनियानि बबे खनायाव थाया मानो जोङो बेखौ ओ वाट्सआप बा फेसबुक बा जिखुनु माबा मोनसे सेटिं एपनि गेजेरजों। गोसो बायदि फेस टु फेस थानानै जायगायावनो थानानै रायज्लायनाय बायदि गावनि खौरांफोरखौ होलायनो हायो नङा होमबा नोंथां। दा बेफोर जोंनि जिउआवहाय मबाइला बिराद गोहोम खोख्लैबाय आरो। जों जेसेबां गोजानाव थाया मानो मा खौरां हरनो गोसो जों बेखौ गोसोबायदि हरनो हायो। दुखु सुखु जेंना बेफोरखौ गासैखौबो सावरायलायनो हायो। आरो दा मबाइला बेल' नंला जोङो गोदोनि दिनाव रायज्लायोल'मोन। आरो दा भिडिअ कलबो खालामो दा भिडिअ कल खालामनाय रायज्लायनाय बेल' नंबावला दानि जुगाव जोंनि आखाइ मुथिनि बे मबाइलावनो गासैबो जाजोबबाय। जोङो फैसा ट्रेन्सफार खालामनो हायो। आरो गोबां सुबुंफ्रा गाव गावनि रोंगौथिखौ दिहुननानै बिदिनो फेसबुक इउटुब बेबायदियाव आपल'ड खालामनानै कन्टेन्टफोर बेफोरनिफ्राय गोबां रांबो आरजिनाय जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो गोदान गोदान लोगोफोरजोंबो लोगो जानानै जोङो ओ मानि बिदिनो सोलिलांनो हायो आरो दा बे जाहैबाय जोंनि मबाइल फना जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि ओ साफ्रोमबोनि थाखाय मुलाम्फा खालामनाय माखासे गोहोमफोर नङा होमबा। दा नोंथाङाबो ओ सासे सुबुं जानानै मबाइल लानानै नोंथाङा माबायदि गोहोम खोलैनायखौ नुयो माने मबाइला नों नोंथांनि जिउआव माबायदि खोखलैदों आरो समाजाव माबायदि गोग्लैदों होननानै नोंथाङा सानैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ
औ बिदिनो मबाइला ओ सासे ओ सुबुंनो ओ जोबोर मोजां गोहोमबो खोख्लैयो आरो जोङो खायफा समाव गाज्रि गोहोमबो खोख्लैयो। खोख्लैनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा औ बिदिनो जोङो मोजां गोहोम। खोखलैनाय होननानै बुंङोब्ला बिदिनो जोङो ओ जों माबाफोर खौरां मोनथिनोब्ला जोङो सोरनिबाफोर खौरां ओ मोननो लुबैदोंब्ला जोङो बेखौ थाबैनो मोननो हायो ओ जेब्ला इन्टारनेट दा जोंनि थाखाय मोजाङै सोलियो अब्लानो आरो जोङो ओ बायदि ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन हादोर एबा दाब दाब जायगानि माखासे राव हारिमु जानाय लोंनाय बायदिसिना जों हारिमु खौ जोङो मिथिनो मोनो नङा होमबा। औ बिदिनो जोङो गोबां बाथ्रा फोरबो जों मबाइलाव नायनानैनो जोङो मबाइलनि बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जों मिथिनो हायो। बायदि जोङो रोङै फोरखौबो जोङो सोलोंनानै लानो हायो। बिदिनो जों बायदि बाथ्राफोर आरो जोङो ओं। बायदि बाथ्रा बाथ्राफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो आरो जोङो बायदि बायदि कन्टेन्टफोर दिहुननानैहाय जोङो बेफोरनिफ्राय जे बेफोराव भिडिअ फट' बायदिफोर आपलड होनानै जोङो बेफोरनिफ्राय रां खामायनाय बिदिनो जोंहा मुलाम्फा एबा मोजां जोंनि थाखाय जानबुंङा आरो खायफा समाव गाज्रिखौ खोख्लैयो होननानै बुङोब्ला जेरै जों मबाइलखौ मोजाङै बाहायनो रोङैयाव जोंनियाव मबाइला गोहोम गाज्रि गोहोम खो खख्लैयो। मबाइला थ' जोंनि थाखाय मोजाङानो जोङो बेखौ जुदि मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला। नाथाय जोङो बाहायनो रोङिनि रोङियावसो जोङो बेयो मबाइला जोंनियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो। जेरै- जोङो आथिखालाव जोङो गथ' फोरखौहाय जोङो गथ'सा उन्दै उन्दैफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो। गोदोहायथ' उन्दै समाव गथ'फोरा बांसिनै खेला आरिफोर गेलेनानै थायोमोन नङा होमबा नोंथां। औ आथिखालाव नाथाय जों बेबायदि नुला। जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ खौनो मबलजों जोङो मबाइल जों थानायखौ जों नुनो मोनो। दानि आथिखालनि बिमा बिफाफोराबोहाय बायदि समफोराव गावसिरनि खामानिफोराव जेब्ला गावसोरखौ खामानि मावनायफोराव दिस्टारबफोर होयोब्ला बेफोरखौहाय मबाइलफोरखौ दिन्थिनानैहाय गथ'फोर खौ नायहोनाय बायदिफोरा जोंनियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो नङा होमबा? बे जोङो आथिखालाव बिदिनो गोबां लाइमोनफोरखौबो जोङो बे मबाइल फोरावहाय जोङो बायदि गाज्रि रोखोमै जोङो बाहायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
औ।
दा नंगौ नोंथाङा गोबां बाथ्राखौ बुंलांबाय नङा होमबा मबाइल बाहायनायनि सायावहाय।
औ।
मबाइला जिहेतु जोंनि जिउआवहाय गाज्रिबो गोहोम खोख्लैदों आरो मोजांबो गोहोम खोख्लैदों। आरो बिनि बिदिन्थि हिसाबैबो नों थांआ खोन्थाबाय दा गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होननानै बुङोब्ला नोंगौ ओ गमामायैनो बियो थार। मानोना मबाइल फना गासिबोनि जिउआवहाय गासैबो मोजां खामानिल' मावदों बे नङा। नोंथाङा बुंनाय बायदि माखासे गाज्रि गोहोम ख्लैदों आरो। जेरै खायसे सुबुङा मबाइलखौ बाहायनो रोङियाव बा बिनि दिहुननायनि गुबै जाहोनखौ मोनथियालासेनो गोबां गाज्रि खामानिफोरबो बाहायसै नङा होमबा। जेरै - गाज्रि भिडअ नायनाय, बिदिनो बांद्राय एडिक्टेड जानानै थानाय मबाइल फनाव खामानि मावनो रोङै जानाय, आरोबाव मा बे बायदिनो जोङो लेखा फरा फरायनाय समाव। नैबे जुनियायै लाइमोनफोरखौ बुंनो थाङोब्ला फरायफुनाय सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना फरायनायाव गोसो जालिया आरो दाइभार्ट जाबाय मानसिफ्रा। बांद्राय मबाइल सेरनानै माने मबाइल मबाइलखौ थि टाइमाव सेरनो रोंला आरो। मबाइल सेरबाय थानानै लेखा फरायनाय, बिदिनो गावनि आखाइनि हाबा मावलांनाय आरोबाव बिनि अनगायैबो खेला देला गेलेनाय बेफोरखौ खम जानाय नुबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
आरो जों गोदो दिनावथ' नुखायो जोंनि आबै आबौमोनजोंहाय होनानै सल'बाथा खोनासंलाय लायोमोन नाथाय दानि जुंगाल मबायल होबाय नालाय बयनिबो आखाइयाव मबाइल जोबसै बयबो मबाइलावनो गाननाय नना मानानै गोदोफबनानै थासै आरो। बेबायदिनो समाजाबो बिराद गोहोम गोग्लैजाबाय नङा होमबा नोंथां। दा जोंना समावथ' जाबाय नङा होमबा नोंथां जोङो मबाइलनि सायाव सावरायलायनायखौ होनबा बावनो दोनथ'नोसै। गोजोनथोंसै बिदिब्ला नंथां ।
औ।